हेलौ औ नोंथां खोनादोंना आं रायलायनायखौ
औ खोनादों नोंथां
औ दा मा खालायगासिनो नोंथाङालाय
नै नोंथां दासो ओंखाम जाना जिरना दं। औ नै नोंथां जिरायनानै दं
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? दसे सम
हागोन नोंथां हागोन
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय ओ जों जेन'बा सुबुं माहारिया समाज बा न' खर नखर संसार जानो थाखायथ' माखासे रांखावरिनि गोनांथि जायोना नोंथां
औ नों
हेल' औ दा बैफोर माने रां खावरि माने गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो माने सुबुंफोरा माबोरै माने ओ आरजिबो गासिनो दङ दा बैफोरनि सायावनो माने नोंथाङा एसे
औ नोंथां औ हेल'
औ खोनादों
अ नोंथांना माने नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नोंथाङा नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों आरो ओंखायनो बांद्राय मोजाङै खोनायाखै
औ दा खोना बायना?
औ दा खोनाबाय नोंथां ओं
औ नोंथाङा आं सोंनायखौ मोजाङै खोना हादोंमोन ना?
खोनादों नोंथां खोनादों दा नोंथाङा आंनाव सोंदोंदि माने गोदोनिफ्राय माने जोंहा गावनि जिउ खुंनायाव माने गोनां जानाय एबा माबोरै जोंहा रांखावरि आरजिबोदों बिनि सोमोन्दै दा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा जोंहा रांखावरि आरजिनाय बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि लामाफोर दं
जेराव जोङो बेफोर लामा जों थाङोब्ला जोङो गाव गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय गाव गावनि न'खर सालायनायनि थाखाय जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि लामाफोरजों जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो आरोना जेरै जोंहा गोबां आबादफोर आबादफोर मावनानै जोङो रांखावरि आरजिनोबो हायो आरो गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो जेरै जोंहा आबाद मावनानै जोङो माइ फिथाइ मोनो ना नोंथां दा बेफोर माइ फिथाइ मोन नायखौ जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम जोंहा दैथायहरनानै एबा फालांगि खालामनानै जोङो बेफोरनि बे फालांगि खालामनानै जोंहा मोननाय
रांजों जोङो गाव गावनि न'खरफोरखौ सालायनो हायो एबा गोजौ थाखोसिम लांनो हायो दा बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन दं जेरै जोंहा बागान खालामनो हायो जेरै साफाद बागान बे साफाद बागानखौबो जोङो बागान खालामनानै जोंहा बे साफात बिलाइखौ खानानै जोङो गुबुन गुबुन फेक्टर्रि एबा दारिमिनफोराव जोंहा हरनानै रांखावरि आरजिनो हायो आरो जोंहा बुंनो थाङोबा जेरै गय बागानफोर दं जोंहा बेफोरबायदि गय बागानफोरजोंबो हायो जेरै जोङो गय फिथाइखौ हाननानै गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि गय सुफारि बायदि बायदि रोखोमनि सिखर बिमल बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि खालामो आरो जों बेफोरबायदि फेक्टरि एबा दारिमिनफोरावबो हरनो हायो आरो ना नोंथां
ओम ओम नंगौ नोंथां
जोंहा बेफोरबायदि आबाद मावनाय एबा बागान खालामनाय बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि रांखावरि आरजिनो हायो जेरै जोंहा नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे से ओनसोलसिमाव जोङो दावबायनो हायोना नोंथां जेरै जोङो दावबायनानै नैबे ओनसोलनि बागै एबा नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम दावबायनानै जों गोबां रोखोम समायना रायना बायदि बायदि रोखनि नुथाइ नुनो हायो आरो मिथिनो हायो दा जोंहा बेफोरबायदि नुथायखौ जोङो
केमेरा खेबनानै एबा बिनि अनगायै जोंहा भिडिअ रेकर्ड खालामनानै गुबुन गुबुन एप्स फोराव अनलाइनफोराव जोङो हगारनानै बेफोरजोंबो जों रां आरजिनो हायो आरो जेरै जोंहा इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदि बायदि रोखोमनि एपफोराव आरोना दा जोङो बेफोरबायदि समायना रमायना जायगाफोर भिडिअ' एबा फट' सगारनायफोरखौ गुबुन सुबुंफोरा एबा गुबुन मानसिफोरा नायनानै मोजां मोजां मोनो बेफोराव लाइक कमेन्ट सेयार बायदि बायदि रोखोमनि बिदि अपसनखौ
खुना होयो आरो दा बिदियाव जोंहा रां आरजिनो हायो दा बे दावबायनायनि अनगायैबो जोंहा नोंथां गेलेनायजोंबो हायो जोंहा
औ
दा बुंनो हायोब्ला जोङो जोलुर गेलेबाय जोलुर गेलेनानै जोङो जोलुरखौ मोजां मोजाङै गेलेनो रोङोब्ला जोंखौ गुबुन दाबसे जायगानि मानसिया जोंखौ बायना लांफैगोन
ओम
जाहाथे गावसोरनि खेलफोर गावसोरनि जायगायाव बिदिनो खेलफोराव जोंखौ
लांनो फैगोन आरो दा बेफोरबायदि लांनो फैनायावबो जोंहा थाइनैसो रांफोर आरजिनो हायो आरोना नोंथां दा जोंहा बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि भलिबल फुटबल क्रिकेट बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खेलफोर गेलेनानैबो जोंहा गाव गावनि माने जिउ खुंनायाव जोंहा रांखावरिफोरखौ खामायनोया हायो आरोना आरो बेफोरबायायदि खामायनाय रांखावरिफोरजोंनो जोङो न'खरफोरखौबो सालायलांनो हायो आरो दा बेनि अनगायैबो जाहा बेफोर फालांगि खालामनो हायो जेरै जोंहा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांनि जेरै बाथाम थखथा सियार बायदिसिना बेफोरबायदि रोखोमनि जोङो फालांगिफोर खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै द्रेसफोर फाननाय लेखा बिलाइफोर फान नाय फावथेन बहि बायदि बायदि रोखोमनि फाननाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा रांखावरि आरजिनाया
जोंनि माने जिउ खुंनायाव जोबोर माने इजि जाबाय आरो दायो माने जोंहा लामाया दा खारेक्ट माने सिदा सिदा डाइरेक्ट डायरेक्ट ओंखारना होयो आरो रांखावरि आरजिनायाव दा नोंथांनिसिम आं माने आं जेसेबां बुजिदों एबा जेसेबां नुनो मोनदों आं दा नोंथांनिसिम फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो नोंथांनि बुजिनाय एबा मिथिनाय एबा नुनायफोराव बेफोरबायदि रांखावरि आरजिनायनि सोमोनदै बुंना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो
अ अब्ला दे बुंनायसाय नोंथां
औ बिदिनो बिदिनो मा न'खर ओ न'खर संसार दानो थाखायथ जोंहा रां-खावरिनि गोनांथि जायो नालाय नोंथां दा जोंहा बे रांखावरिखौ बहानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो ओ मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों माने रां आरजि रां खावरि माने आर माखासे राहा लामाफोर दङ' बे राहा लामाफोरा माने मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि गुबुन गु रोखोमनि जों रांखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ दा जोहा बिदिनो माखासे थाइ ओ बा माखा ओ माखासे बिथिङाव बुंनो हायो जे जोंहा मा होनो ओ गोदोनिफ्रायनो जों बांसिनै नुनो मोननाय ओ मा होनो राहा राहा बा लामाफ्रानो जाहैबाय जोंना आबाद गोदोनिफ्रायनो जेन'बा दासिमबो सुबुंफोरा माखासे रांखावरि आरजिनो थाखाय दासिमबो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेबायदिनो आरोना नोंथां ओ ओ न'खरनि माखासे आइजोफोराबो जोंहा मा होनो गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा बायदि बायदि माने फिसिबोनानै माने बेफोरनिफ्राय थायसे जोंनोबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दाथ' ‌ बिदिनो खामायो नाथाय गोदोथारनि समाव जे गोदोथारथ' नङा माने से बावैसो सिगां समावहाय माने ओ मा होनो मा रांखावरिनि माखासे उसुबिदा मा रांखावरिनि गोनां थियावनो माखासे ओ जेन'बा सुबुंफोरा ओ जौ बानायनानै एबा जौ फाननानै लानानै थाइसे थाइनै रां आर्जिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां दा बिनो मा होनो ओ मा होनो ओ फारमिं खालामनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों बेबादिनो आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो माखासे ट्रेन्सपर्टनि बागै बा ट्रेन्सपर्टनि बिथिङाव माखासे ओ मा होनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों ओ माहोनो बिदिनो जेन'बा ओ मानो ओ हान्था मेला हान्थिनायनि बिथिङाव जेन'बा जोंहा गारि मथर लानानै बेजों पेसेन्जार गारि पेसेन्जार बोनानै बेनिफ्रायबो थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनो हादों दा बेफोरबायदि बि थाइसे थायनै रां ओ न'खर खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जों जेन'बा ओ मा थानाय मोनसे ओ रांखावरि आरजिनाय मोनसे राहा लामा आरो ना नोंथा दा बेबायदिनो जोंहा गोबां दङ गोदोनि बिथिङाव जे जोङो मा होनो आबाद आबादनि बिथिङावबो जों बुंनो हायो आरो बिदिनो फार्मिंनि बिथिङाव बुंनो हायो गोदोनि बिथिङाव जेन'बा फार्मिंखौबो फारमिं खालामनाय रां माने गिदिंनो गोबाव सम लायोमोन आरो मासे अमाखौ देरनो थाखाय जों आसि बोसोर अमाखौ बोसोरानो नांगौ जायो नाथाय दानि बे गोनोखोआरि आर माखासे आ केमिकेल बारा सारननानै बायदि बायदिजों दिहुनजानाय माखासे मुवा बेसाद ब दाना बायदिखौ जाहोनानै जोङो अमा मासेखौ देरहनानै ओ देरहोनो थाखाय जोंहा दं' द' दानसोल' नांगौ जायो दा बे द' दानसोआवनो माने गोबां फाननानै माने गोबां रां आरजिनानै बे रांजों माने मोजाङै न'खर सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो माने गोदोनि गोरलैनिफ्राय गोरलैसिनां रां आरजिनो हानायनि माखासे राहा लामा बेफोरखौ जों दायो नुनो मोनगासिनो दंसिनो आरोना नोंथां दा बिदिनो आबादनि बिथिङावबो गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय जानाय माखासे आं मा होनो मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै जों गोबां खम समावनो माखासे गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोंहा माने बाथ्राखौथ' बुंबाबो जोबनो थाङा दा बिदिबा जोंहा समाब जाबायोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ